हेल हेल'
खोनादों आंखौ औ?
ओमफ्राय आंनिखौ खोनाद'?
औ खोनादों।
अ अ अ हमबा नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ बुंनो थांबा आं फ्रियानो दा सम- दा सम -औ बुंलाय नोंथां।
अ
खोनाया
मोनदे
ओ नोंथांनिसिम नोंथांङा नेटआ मोजां जायाखै ओ आंनि बुं मिथिनाय बायदिब्ला बाहाय एसे खोराव थांनालाय रायलायलाय
हेल' हेल' खोनाबाय?
औ खोनाबाय।
औ। होमबा नोंथाङा फ्रिबा जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै। बे टपिकानो जाबाय बे टपिकानो जाबाय आबादनि सायाव आबाद मावनायनि सायाव। होमबा नोंथांनियाव आं मोननैसो सोंथि सोंसै। जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माने मावनाय मोनसे आबादनि सायाव नोंथाङा बुजायनो हागोन नामा?
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय दङ बुंनो थाङोबा जोंहा गोरान खेथि आरो गिसि खिथि जों गिसि खिथिनिफ्राय बुंनो थाङोबा जोङो माइ गायनाय माइ गायनाय आरो माइ निफ्राय बेलायाव गं- माइ गायनाय खुसेर गायनाय बेफोर गोबां रोखोमनि जोंना खेथि मावनाय जायो आरो फिथाइ सामथाइ खेथिनि होनोबा मेगन थाइगंनि होनोब्ला जोंना दोङो फल गायनाय भिन्दि गायनाय आरो फल गायनाय फिन्दि थास' थास' फानलु। आरो बायदि रोखोमनि जोंना गायनाय फुनाय दङ ओ नोंथांनिसिम आं फोरमायनो सानगोन जे गायनाय होनोब्ला जोंना बे फैजगोन माइ गायनाय माइ गायनायखौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायनोसै एसे। जोंना माइ गायनाय होनोब्ला जोंना जे फैगोन दा बे समाव जोंना ओ मे जुन मे जुननिफ्रायनो जोंना माइ गायनायखौ स्टार्ट खालामनाय जायो बे जोंनि हाजो ओनसोलाव हाजो ओनसोलाव माइ गायनायखौ जोंना बे ओनसोलनो स्टार्ट खालामनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जे‌ फैगोन समाव जोंना दोङो गोबां रोखोम रोखोमनि हाबा दोङो हाबा मावनाय आरो ओ माइ गायनाय थुनाय आरि दङ ना बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायनो आं ओ फार्स्टावनो जोङो बे जुन जुन जुलाइआव फैगोन जोंना जोङो हालि एवग्रोयो माइ गायनायनि बेला बुंदों आङो हालि एवग्रोयो हाल एवग्रोनो होनोब्ला जोङो हालि एवग्रोनानै जों गोथिया थिलिखौ एबा गोथिया थिलिनि हाखौ जों फोमोनो जे बियाव माबा गायनो हानाय बायदि आर ना ओ मा होनोमोन ओ खोथियाखौ फोननो हानाय बायदि जोङो बेयाव माबायो मोनसे रोखोमनि खोथियाखौ फोनाय जायो आरोना जेतुखे जोङो उनाव फुनानै बेखौनो गायनो हानाय बायदि आरो जोङो बे सम फैबोला जोंना हात मास आ मासै सात मास आत मास एबा आत मास आत मासलाय नंद्राया जेनेबा सारि सारिाय पास सय हात आत बेखौनो सना लायो जोङो जे बे बिनि गेजेरावनो जोङो मावनाय जायो आरो ओ माबाखौ ओ मावनाय जायो आरो गोबां गदि सम थाबोनानैनो जोङो माइ गायो माइखौ माइ होनोब्ला खोथियाखौ फुनाय जायो आरो फखौ फुनानै फैगोन आरो साननै सानथामसो साननै सानथाम दोननानै जों हाल एवग्रोसिगोन एबा नङा बुंनो थाङोबा जों सिगाङावनो हालिखौ एग्रोनानै दोनो हालिखौ एग्रोनानै जों
औ लौ नोंहा नेट गैया दं हेल' हेल' हेल' खोनायाखै जेबो हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखैलै ब हेल' खोनला हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' जेबो खोनायाखै हैइ गवाबारि बांसै न हेलौ नथा खोननायासै नथा नैलाय तुलाबो दाबो दङो बेयावनो फुंनियानो दोंङो दाबो हेल' नोंथां होमबा नोंथांमोननिथिं बिदि गाया आरोना माइ होमबा आंबो बुंसै जोंनिथिं मारै गायो होनबा जोंनिथिंबो बिदिनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद आबाद मावनानै होनना बुङोब्लाथ' जोंहा माने मा होनगोन दैज्लां आरो मेसें थायो जेराव जोङो जेराव जोङो माइ आबादखौ गुदि राहाय गायनाय जायो बे माइ आबाद गायनायाव जोङो माने मा होनगोन औ माबोरै गायो होनना बुङोब्ला आं बेखौ बुंसै जेनेबा माइ आबाद गायनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो माइज्लि नांग्रोगौ जायो बेनो बे माइजलिखौ मारै मार बानायनाय जायो होनना बुंब्ला जोङो गोदो माने गोजाम माइखौनो जोङो दैयाव बस्थायाव सोमनानै बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। जेराव साननै सानथाम ओ सोमनानै बेखौ जोङो बख'नाय जायो बस्थानिफ्राय। ओमफ्राय बे बस्थानायाव जोंहा ओ गाजा बेरो। गाजा बेरनाय माने गाजा बेरो माने बेरहोनो थाखाय जोङो बो-बस्थानिफ्राय बख'नानै थास' बिलाइदों नङाबा खोब थालिर बिलाइदों खोबनायखौ नुनो मोनो। जेराव बिनि उनावसो बियो गा जा बेरो। गाजा बेरनायनि उनाव जोङो जेब्ला खोथिया थिलिखौ ओ रेडि खालामो अब्ला जोङो बेनि थाखाय एवनाय जायो आरो। हालेवनानै एखौ रेडि खालामनाय जायो। ओमफ्राय बे खोथिया थिलिखौ रेडि खालामनानै जोङो बेयाव बे माइज्लिखौ गारसनना होनाय जायो जेराव जोङो बेखौनो ओ खोथियाफोर नायनसिगोन आरोना खोथियाखो खोथिया ओमफ्राय बे माइज्लियानो से दान बा से खावसे मास मोनसे आधानि उनाव बेनो फुनाय जासिगोन आरो फुनायावनो माने जेराव माइ गायगोन बेयाव जोङो ओ फार्स्टआव खेबथाम खेबनै हालेवनाय जायो खेबथाम हालेवनाय जायो जोङो। फार्स्टखो हालेवनायखौ जों खारायनाय होनो सेकेण्कडाव साम होनाय ओमफ्राय थामथियाव बर' होनाय। बे बर' होनायावनो जोङो माने ओ बर' होनायावनो जोङो मा होनो बर' होखांनायनि उनावनो खोथियाखौ फुनानै जोङो माइखौ हिन्जावफोरनि हेफाजाबाव गायनो हायो आरो गायनाय जायो आरो‌। माने बिदिनो माइ गायो आरो जोंनिथिं। ओमफ्राय जेब्ला बियो मास मोनब्रै मोनबासोनि उनाव गोलाव जायो अब्ला जों बेखौ हासिगोन। हानायावबो जोंनियावो दानियाथ' खासिफोरजों हाला माने मिचिनफोरजोंसो हायोसै‌। जेराव मचिेनजों हानानै जोङो सम खम ओ खम समनि टाइमावनो जोङो माइखौ फोजोबनो हायो हानायखौ। ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा ओ फैसा खरसाबो एसे खम जायो मेचिनजों होबा। माने मानसिया दांलाव दांलाव मावनायनिसाय एसेनास साबसिन आरोना स्पिडसिन मावनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जेराव औ खोना औ नोंगौ नोंगौ। ओ बिदिनो माने ओमफ्राय जोंनिया ओ बिदिनो आरो जोंनियाव माइ गायनाय आदबा। ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा मानि अनगा आरो दंबावो जेरै ओ फाथो गायनाय ओमफ्राय मेसेङाव लाव, फान्थाव ओ ओमफ्राय लाव, फान्थाव, बेसर बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनो आलु आरि जेराव ओ जोङो माने बिनिफ्राय जोङो गायै गायै माने रांबो खाला-खामायनो हायो। ओमफ्राय ओ हाग्रानि मैगंफोरबो माबा नाय नुनो मोनो जेराव जोङो माने ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय फाननानै फैसा रां खामायनो हायो। ओमफ्राय आं बिनिफ्रायनो बुंसै जे लावफोरखौ मारै गायो होनबा लावखौ जों गायनोबा लाव आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो लाव बेगर ओमफ्राय हा नांग्रोगौ हाखौ जोङो जेनेबा मोजाङै एवनानै बेखौ जोङो ओ थाखो- थाखो बिथा बानायनाय जायो। जेराव जोङो लावखौ बेगरखौ गायनानै ओमफ्राय बेयाव जांसि होनानै दोननाय जायो। जाहाथे बे लावनि बेन्दों थानाय बेन्दोंआ माने मानलालाङो जांसिथिं ओमफ्राय बियो माने ओ गोख्रोङै थाङो आरो जांसिजों। ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला बियो लावहा ओ बिलाइफोर खिलिबोयो ओमफ्राय गोलाव देन्थाफोर ओंखारबोयो अब्ला जोङो बे जां मानला जोबबा अब्ला जोङो बैसां बानायना होसिगोन। जेराव बैसां बानायनायाव जोङो बे ओमफ्राय बे लावनि ओ मा होनगोन बिजौखौ बैसाङाव गारलाना होसिगोन आरो बेयाव जेनेबा बियो मानलाबा होमबाना उनाव बियो मानलाहैजोबसिगोन आरोना गोलाव जानानै बे बैसांफोराव ओमफ्राय जेनेबा बेलेग साइडथिजों थांनो मा बैसांथिं थांङा लाफानो बेखौ जोङो थिग खालामनानै बे ओ बैसाङाव होफैनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव बेै होनानै जोङो माने माबा जायो आरो ना लावखौ देरहोनाय जायो आरो ओमफ्राय जोङो बे लावनिफ्रायनो बे आबादखौ मावनाय जायो आरो बे जोगोनार जोगोनार होनो ओमफ्राय बे आबादखौ बिदिनो मवनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव जों बेखौ फानहरो न'आवबो जायो ओमफ्राय फानहरोबो आरो। फानहरनायाव माने जोङो फैसा मोनो। रां खरै खा-खामायनो हायो आरो बे आबादजोंबो जोंङो माने बेबो जोबोर मोजां आबाद गामियाव थानाय नालाय। ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव आरो बेसर गायनायखौ आं एसे बुंबावसै ए नङा फाथो गायनायखौ बुंसै आं। फाथो गायनायावबो जोङो माने हा नांगौ जायो। जेराव जोंनो ओ हालेवनायखौ नुनो मोनो खेबनै- खेबनै- खेबनै- खेबनै हालेवो। माने जों फासआव जों हाग्राफोरखौ